औ नोंथां खोनादोंना नोंथां औ खोना औ खोनादों नोंथां
औ। नोंथाङा मा खामो उम औ नोंथांनिसो। औ नोंथां होमबा नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा होमबा एसे फोरमायनो हानो हागोन नामा नोंथां? जोंनि गोदोनिफ्राय जाबोनाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव नोंथाङा।
औ जेनेबा जोंनि गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय ओंख्रि इ बुङोब्ला जोंनियाथ' गोबां दं नङा होनबा नोंथां।
नंग नंगौ नोंथां नंगौ।
जेरै जोंनिया स'बाइजों सामु, अनलाजों दाउ, नाफाम। आरो जेरै जोंनिया मा होनोलाय बेखौ लाथा एम्फौ अमाज अमाजों नारजै बिदि बायदिसिना दं बेफोरनि मादावनो मोनसे जेनेबा खहास संनायाव आं जेरै अनलाजों दावउजोंखौनो एसे फोरमायग्रोना होनसै नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
अनलाजों दाउजों संनो थाखायथ' जोंनो गिबियावनो जोङो जेरै दाउबो नांग्रोगौ जोंनो जों जेनेबा दाउखौ न'आवनो सिथारग्रोना लाबाय ओमफाय सिथारखांनायनि उनाव बेखौ मोजाङैनो गोदाना दोनग्रोबाय आरोना बेनि उनाव जोंना बेनि उनाव जोंना माइरंखौ सोमो सोमनानै दसे सम सोमना दोनो जाहाथे जोंनिया माइरंआ रुइना गुरै जायोसै बे सोमखांनायनि उनाव जोंहा बे खौ जेनब बेखौ खिरखा बा दोफोराव दोननानै बेनि दैखौ सर' होना लायो जोङो। सर' होखांनायनि उनाव जोंना लांनानै दिंखि एबा मिक्सार मेसिनबो दं दानिया आगोलथ' थफसियावबो देयोमोन नालाय बिदिनो बिदि देयो आरोना देखांनायनि उनाव जोंना बेखौ लाबो-लाब बोनायनि उनाव जोंना सारायखौ गुदुं खालामबाय बेवहाय साराय गुदुंङाव जोंनिया मस्ला जेनेबा थाव मस्ला पियास रुसुन बायदिसिना मस्लाखौ होनानै दसे सम एवग्रोना लायो आरो ना।
नंगौ नोथां नंगौ।
एवग्रोना लाखांनायनि उनाव जोंहा टावा दुं अ टावा दुंब्ला बेवहाय दसे गोबाव थानानै जोंहा बेफोर मोनजोबब्ला बेवहाय दै होयो आरो ना नोंथां।
नंगौ-नंगौ।
दै होखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा दैया गोदौबाय थानाय समाव जोंहा बे जा गुन्दै दे ग्लिना लाबोदोंमोन खौ जोङो होयो बेवहाय माइरं गुन्दैखौ होनानै बेवहाय जोङा बेखौ गोदौहोबाय थायो आरोना गोदौ होबाय थानायनि उनाव जोंहा दसे सम गोदौग्लबनायनि उनाव बेखौ होनानै फाक्रास मारिनो हायो जोङो। जाहाथे बेयो एसे ग'था जायो। बेनि उनाव बेखौ फ्रा क्लास मारिखांनायनि उनाव जोंहा बेदरखौ जोङो गारना होयो आरोना बेदरखौ बेयाव होखांनायनि उनाव जोंहा दसे गोबाव गोब सम गोदौबावनो होबावनानै जोंहा गोबौदब होबावनानै जोंहा दसे सम खोबनाबो दोनो जाहाथे मोजाङै रुयो बेदरफोरा बेनि उनाव दसे गोदौहोखांनायनि उनाव जोंहा दसे सम थानानै बेयो जोंनिया जानो थाखाय थियारि जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बिदिनो जोङो अनलाजों दाउजों बो सङो आरो बेनि अनगायैबो जोंना आरो बर'फोरनि मोन मोनसे जानाय लोंनांगौ जेरै नाफाम नाफाम खौ बारायनोथ' जोंनो जेनेबा ना नांग्रोगौ नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नांगौ
जायखौ जायखौ जोङो गोबां जायगानिफ्रायनो मोनो जेरै नाखौ जोङो बिलो फुख्रि नङाब्ला जेनेबा जों दा दैज्लां बोथोर नालाय फोथारावबो मोनो नङाबा हाथाय बाजारफोरनिफ्रायबो बायनानै लाना फैनो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेखौ बायना लाखांना फैनायनि उनाव जोंहा बेखौ जोङो सानदुंखो फोरानो फोराननाय समाव जोंहा बारि ओनसोलफोराव ना थांनानै जोंहा बारिनिफ्राय थास' गोसोमनि मोदोमखौबो गोनांथि जायो नालाय बेखौ जोङो ला औ बेखौ लानानै फैबाय लानानै फैखांनायनि उनाव जोंहा ना नायाबो गोरान जाब्ला जों बेखौ दि दिंखियाव देयो आरोना नाखौ देंखियाव देग्लिना थास सोमदु देग्लिना जों बेखौ जेनेबा दुलुर लारु दुलुरै लारु बानायायो आरो ना गथाहै बिदि बानायखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ सान्दुङाव फोरानबावो आरोबाव फोराननायनि उनाव जोङो बेखौ जोङो जेनेबा जोंनि भुयामफोराव सोनानै दैदो बेनिफ्राय जोंहा सोना दोनखांनायनि उनाव जेनेबा जोंहा जानो गोसो जायो अब्ला जों जायो जेरै जानो थाखाय जों बेवहाय बेखौबो जोङो गिबियाव जोङो थाव फोरखौ होग्रोनानै बेहाय थाव होखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा बे मस्ला मस्लिफोरखौ रुगुन पियास बेफोरखौ होनानै देग्लिना होनानै जोंहा दसे सम एवग्लिनानै बेवहाय दैखौ होनानै बेवहाय नाफामखौ होयो आरोना बेयाव मोनसे बा मोननै बा मोनथाम जा जेसेबां मानसियाखौ बे हिसाबै होबाय होनानै बेवहाय खारै एसे होनानै दसे सम गोदौ गोबाव थानायनि उनावनो जोंहा नाफामा जानाय थाखाय थियारि जायो आरोना नोंथां औ नोंथांनाव बिदिनो बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै माबाफोर रोंगौथि दंबा नोंथाङा फोरमायना होलाय
औ नोंथां दा आं नोंथांनो जोंनि बर' हारिनिनो जाग्रा जेरै
ओं
दा थास' बिबारजों ना गोरानखौ नोंथांनिसे फोरमायनो नागिरदों आरो नोंथां
औ फोरमायनाय नोंथां
थास' बिबारखौथ' जों गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय बे मोनसे बर' हारियाव दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जानाय जायो आरो नोंथां बेखौ जोङोथ' थास' बिबार होनब्लाथ' जोङो थास'खौ जोङो बायदिसिना जायगाफोराव मोनो बि नङाब्ला जोङो बायदिसिना जोंना लामा सेर सेराव जोङो थास' बिफांफोर थायो नालाय बे फोरावबो जों बिबारखौ मोनो आरो नोंथां नङाब्ला जोङो गायना दोननाय आसु थास' बेफोरनिफ्रायबो जोङो बै बिबारखौ मोननाय जायो नङाब्लाबोथ' जोङो हाथाय बाजारफोरावबो जो बायनानै मोननाय जायो आरो नोंथां थास' बिबारखौ बेखौ जोङो न'आव लाबोनानै जोङो मोजाङै जोङो बाखिनांगोन आरो नोंथां जोङो बेनि सिङाव जोंना बेगर थायो नोंथां बेखौ जोङो मोजाङै बासिनांगोन जाहाथे बेनि बेगरा ओंखैयाव नांना थाया जोंनाथ' बै बेगराव नांना थाबा जोंना मानो नालाय नोंथां बेनिखायनो जों बेखौ मोजाङै बासिनांगोन आरो बे बेनि उनाव जोंना थाराफोरखौबो जोङो मोजाङै बाथिनांगोन। बेनि उनाव जोङो बैखौ सेखाजों नङाब्ला जोङो दाबाजों मोजाङै ओ फिसा फिसा जोङो हाना लानांगोन आरो नोंथां। जाहाथे जोंना संनाय संनाय समायाव थाब माने गुयो बेनि थाखायनो जोङो एसे फिसा फिसा हांगोन। बेनि उनावथ' जोंना ओ ना गोरान ना गोरान खौथ' जोङो गिबियावनोथ' जोंनो नाखौ नांगोरगोनना नोंथां नाखौथ' जोङो हाखर आं बिलो बायदिसिनायाबो मोनो नालाय नोंथां।
औ दानियालाय जोंनिया औ दानियाथ' गलायावबो जोंनिया ना गोरानखौ फान बायना मोनो ना गोरान गोजा गलाफोराव।
औ नंगौ नोंथां बेफोरनिफ्रायनो जों बै नागोरान खौ लाना फैनानै जोङो संनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो ओमफाय ओ जोंना हाना दोननाय जोङो थास' बिबारखौ जोङो सारायाव थाव एसे होननानै एसे एवफ्रामना लानांगोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
उम बेनि उनाव फियास बायदिसिना जोंना मस्ला होनानै जों बेखौ थाव एसे बावनानै जोङो बेखौ एव-एव-एवबावनायनि उनाव जोङो बेयाव दै से होनानै बेखौ जोङो एसे गोबाव खोबनानै होनांगोन जाहाथे बेयो रुयो। बेनि उनावथ' जोंना ना गोरान ना गोरानखौ जोङो मोजाङै सुना लानांगोन आरो नोंथां। सुना लाखांनायनि उनाव जोङो बेयाव थानाय जोंना बै हांगा बायदिसिना जोंना थायोना गाज्रि बेखौबो जोङो मोजाङै बासि नांगोन। बेनि उनाव जोङो बेखौबो थाव एसे होननानै अवखांना लानांगोन आरो नोंथां।
औ
बिनाव जोङो संना संबाय थानाय जोंना थास' बिबारनि बै ओम मेगङाव जोंना बेखौ गारना होनांगोन आरो नोंथां। गारना खांनायनि उनाव इसे जोङो संख्रै, फानलु बायदिसिना होबावनानै जों बेखौ खोबना दोननांगोन जाहाथे जोंना बै थास' बिबारा मोजाङै रुयो रुयनानै जोंना दै बेफोराव थानाय जोंना दैफोरा राननानै जोंना गथा जायो आरो नों थां बेनि थाखायनो जों बेखौ उम एसे गोबाव जोङो खोबना दोननानै जोङो गोदौ होबाय थानांगोन। जेब्ला जोङो बेखौ जानानै जोंना नायो संख्रै, फानलौ बायदिसिनाखौ जोंना नायो। नायोब्लाथाय जोंना स' अम जा जोबोब्ला जोंना गासैबो जाजोबबोब्ला अब्लानो जों बेखौ खांना दोननानै ओंखामजों नङाब्ला जोङो रुटिफोरजोंबो जों जायो आरो नोंथां।
आ
बेनि अनगायैबोथ' जोंना बायदिसिना जाग्राबो दंबावो। आं नोंथांनो फाथो फाथोजों बानायनाय नारजिजों अमाखौ माबायदि बानायो नोंथांनि एसे फोरमायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ'
दाथ' जोंना फाथो फाथोखौबोथ' जोङो न'फोरावनो जोङो फोनाय जायो आरो नोंथां। गोदोनि खायनो जोङो न'आवनो फोनायखौ नुबोदों आरो नोंथां। आरोथ' जोङो थोखौ जोङो गोथांब्ला जोङो बायनानैबो मोनो बायदिसिना जायगाफोराव हा थाय बाजारफोराव दा नोंथां आ जेरै जोङो बुंनो थांब्ला जोङो गिबियावनो जोङो फाथोखौ जोङो जोंनि दुब्लि फोथार नङाब्ला जोङो बारिफोरावनो जोङो एसे जाव फ्लेना लानानै जोङो बेनि फाथो बेगरखौ जोङो गारना होबानो जोंनि बे जायगायाव फाथो बेगरा जोबोरैनो रज'यो आरो नोंथां। जेब्ला जोंना रज'नानै गोदोर जायोब्ला जों बेनिफ्राय जोङो फाथो हाथायनि बेलाइखौ जोङो एवनानै जाया नोंथां एवनानै जोङो बायदिसिना जोङो रोसिबो जायो आरो जोङो बेखौ आलुजों एवनानैबो जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना जेब्ला फाथो फान्थोखौ जोङो जाखांनायनि उनाव बिनि गोथां बिलाइखौ जोङो खाना दोननांगोन आरो नोंथां खाना दोनब्ला जोंना बै फाथो बिलाइआव फाथो बिलाइ जेब्ला जोंना रानलाङो सान्दुंआव दोनब्ला अब्लानो जों बेनिफ्राय नारजि हिसाबै जानो हायो आरो खारैजों अमा जानो गोलांब्ला जो‌ गिबियावनो जोंनो बै राननाय जोंनो फोरानना दोननाय उम उम फाथोनि बेलाइखौ नांगोन आरो नोंथां बेखौ जोङो मोजाङै दोङो बासिनानै बिनि थाराफोरखौ बेखौ जोङो दैयाव सोमना दोनना नोङो दोननानै जोङो बेखौ मोजाङै सुनांगोन आरो सुखांनानै जों बे बेखौ दैयाव जोङो रु गुदुं दैयाव जोङो दुनबाय थानानै बेखौ एसे गोबाव जोङो गोदौ होबाय थानांगोन आरो नोंथां।
मावनांगौ
बेनि उनाव जोङो बेखौ एसे गोबाव गोदौखांनायनि उनाव जेब्ला बिनि रुइयो बेनि बिलाइफ्रा रुइनानै बायफ्लेजोबो अब्ला जोङो अमा बेदर अमा बेदरखौ जोङो उम बायदिसिना जायगाफोरनिफ्राय लाना फैनानै नङाब्ला जोङो न'निफ्रायबो जोङो उम बेदरखौ जोङो मोनो नालाय नोंथां बेनिफ्राय जोङो बै बेदरखौ जोङो बेयाव मोजाङै सुनानै जोङो एसे फोराननानै जोङो बै संबाय थानाय जोंना नारजियाव जों होनाय जायो आरो। होखांनानैबो जोङो उम बेयाव खारै एसे होनांगोन आरो नोंथां। जाहाथे जोंना बै नारजिया मोजाङै गेब्लेबावो बेनि थाखायनो जोङो खारै रैसे होनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंङो बायदिसिना जोंना सामब्राम गुफुर बायदिसिना जिराफोर होनानै जोङो संनाय जायो आरो नोंथां। संखांनानै जेब्ला जोंना खारैफोरा मोजाङै जायो संख्रिफोरा नाङो अब्लानो जों बेखौ खांना दोननानै जोङो जानाय जायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि बे ओनसोलाव दोरोङारि ओंख्रिखौ जानाय जायोआरो नोंथां। औ होमब्ला नोंथां जोंना समाबो थौबायमोन नोंथां। औ होमबा गोजोनथों नोंथां।
अ